औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि। मोजाङैनो दङ ना ए? होमबा नोंथां सानैजों दान्दिसे बरनि जि ओ ट्रेडिसनेल दामजु जायखौ जोङो। सुबुं दामजु होननाबो बुंनो हायो जे सेरजा आरो सिफुंनि सायाव दान्दिसे सावरायनि।
औ सावराय जायो।
होमबा नोंथां सेरजा आरो ओ सिफुं होननानै बुङोब्ला बे बर' हारिनि थाखाय गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो जों बर'फ्रा बाहायबोनाय बे मोनसे गेदेरथार दामजु जेर'नि खि बेि बे मोननै दामजु गैयाब्ला बर' हारिनि हारिमुआव ओ फोरबो फालिनायाव धोरोमनि जि माखासे आर'ज गाबनायफ्राव बेयो आबुं जाया नोंथां दा बेखायनो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सेरजाखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ आ बे समाव खावलायबाय। ओ जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा नोंथाङा लाउड स्पिकार होदों नामा लउड नङा नोंथां।
माने आं रायज्लायबा आंनि बयसा खोनाफैफिनदों आर ना उसुबिदा जादों जेबो नङा। आ सेरजाखौ फ्राय जों बानायनाय नुनो मोनो बिनि जिथुनाखि मा होनो बिनि बडिया बेनि बडियाथ' दंफांजोंनो बानाय बेयाव दंफां होननानै बुङोब ब्ला माखासे जाय दंफांफ्रानोखि गोरा गोरा दंफां। आथिखालावथ' हमना ला सिजौ बिफांफोरखौ खोब गिदिर गिदिर मोनला नङाबा सिजौनि दंफांजों गोदो गोदायहै बानायनाय नुयोमोन आरो ना। जों उन्दै उन्दै समा माने सिजौ बिफांफ्राबो गिदिर गिदिर थायोमोन नालाय
ओ।
बे सिजौ बिफांनिफ्राय जुदि बानायोब्ला माने खोब गोबाव जोरो माने सेरजाया आथिखालाव बिनि अनगायै माखासे दंफांफोरखौ जाय दंफांफ्रानोखि माने गोरा जायो बैफोर दंफांफोरखौ लान नानै बानायनाय जों नुनोबो मोनसै आरो। दा बेबायदिनो सेरजाखौ ओ फ्राय जोंनि बर'नि दामजुफ्रानो औवाबा दंफां बेफोरजोंनो जों बांसिन
बानायनाय ओं।
ओ बेवहाय अनलि बेस सेजायाव मोनसे थारखौ जों माबा मानो इखौ गुनाखौ बाहायनाय नुयो आरो आजिखालि। बा आथिखालाव गनाखौ बाहायो ओ ओगोल खिन्थु गोदो गोदाय माबायदिमोन आं इखौ बुंनो थांला ओ गोदो गोदाय जागायजेननाय समावथ' गुनाखौ बाहायाबो जानो हागौन बिनि उ ले माबा मोनसे हा गोरा मोनसे थार बायदि दिरुंफोरखौ बाहायनो हागो
औ नुदोंमोन नुदोंमोन नोंथां बेबायदिनो ओ मालाबा फाख्रा सिख्रा बे खुन्दुं टाइपनि ओ नोनिफ्राय गोरासिन बेबायदि नुदोंमोन नोंथां सेरजानि बे दुरुङा।
औ नाथाय आथिखालाव माने गुनाखौ बाहायसै। गुना बा मोनसे थार आरो बेबायदिनो गुना बायदि बे थारखौ बाहायो। बे थारखौ माने बायनाबो मोनो जेरै जों गिटारफ्राव लगायोना बे सेम गिट टाराव लागायनाय बे गुनाखौनो माने सेरजायावबो लाायनाय जों नुनो मोनो।
अ।
दा। बिनि होमब्लाबो माने आथिखालाव दाबो माखासे जोंनि बर'नि दामजुफ्रा जो गोदो जेरै दंमोन बेबायदिनो दं। हमना ला जोङो सिफुं सिफुंआबोथ' औवाजोंनो बानायनाय मोनसे दा सिफुंआबो बेयाव ओ खेराइनि दामग्रा सिफुंआ एसे आलादा जायो। फ्राय ओरैनो नर्मेल माखासे देंखोफोरखौ बोनो थाखाय मेनियेल दामनो थाखाय सिफाङा आलादा जायो आरोना सिफुंआव बेबायदि ओ ओ रोखोमनि दङ आजिखालिथ' मा होनो ओ सिफुंफोर दामनायाबो मोनसे मा होनो सोलोंनाय मोनसे फोरोंनाय मोनसे एसतुरिफोरबो ओंखारबाय। ओ क्लासिकेल सिस्टेम जाजोब्बाय सब बुस्थुआनो बा बे क्लासिकेलाव ओ दामनाय सिफुं बाय जोंनि नरमेलै बेराइ फ्राव माबाफ्राव दामनाया एसे आलादा जायो आरो। बेखौ मोनसे
नोजोरबोथावना होमबा नोंथां बे ओ सि फुङा होमबा खेराइनिया देरसिन जायो जाहैबाय ना?
खेरायना देरसिन जायो।
फेरेमेनेलि जायखौनो देंखो बोनायफ्राव बाहायो बे गुसुं गुसुं आरो फिसा
गुसुं गुसुं हमना ला ओ गुदुङा सयथा जायो खेराइनिया एनिफ्राय ओरै नो माफोरना नरमेल दामनायफ माने गुदुंङा मोनब्रै बा मोनबा जायो आरोना। बिदि नुनो मोनो गोदो सिफुंनि गुदुंङा माने गरंबा जायो माने खिन्थु खेराइ
हाया माने गरंबानिफ्राय बारा जाबावो माने अ होमबा बे जायजों जों बार सुयो बेखौ मोनसे लानानै बा गाहायाव जाय जे जों आसिखौ जोङो खोबथेयो प्ले खालामो होमबा बियो मोनबा थायो आरो
मोनबाथाय औ दा ओमफ्राय माखासे नरमेल दानायाथ' जोंना मोनब्रै थांबाय ओरै आसि माबानाया आमफाय बे जाहैबाय दा ओमफ्राय
खोथाखौ बुङोब्लाथ'
खामाथ' जोंनि मोनसे बर'नि दामजु खाम नङाबाथ' जोंनि ओ दामजुफ्रा मोनसे समायहोनाय बा बे गैयाबा गोमखांनाय बे जोंनि माबायानो थाखाया बेनिखायनो खामा जोंनि बर'नि दामजु हिसाबै गोदोनिफ्रायनो सोलिबायदों जागायजेननाय ओमफ्राय नाथाय गेजेर समायावसो माने खाम दामनायखौ एसे गारनायखौ जों बर'फोरखौ नुनो मोनोमोन माने हमना ला बारा नुनो मोनि जादोंमोन आरो जोंनि ओनसोलफ्राव खामनि बदलै टब्लिसखौ दामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बैसागु रंजा बा बा माबा मोनसे बेबायदिनो रंजानाय हाबाफारिफोर थायोब्ला मागो दमासि फोरानो हक ने खामनि मदलै टब्लिसखौ दाम माने रंजानायखौुयो खिन्थु थब्लिस दामनायाबो खोब मोजां मोजाङैनो दामोमोन खिन्थु बेखौ आरो गेजेराव बे जोंनि दामजु नङा जोंनि दामजुआ खाम होननानै बेखौ उनाव दा जोंनि गामि एबा ओनसोलफ्राव खामखौ जोंनि लाफोर थिखोफिननाय जा
औ आदसा नोंथां नोंथाङा जि टप्लिसनि खोथा बुंदों बियो बै देमसि मोसानायाव बाहायग्रायानो नामा? देमसि मोसानाया जे बियो जोङो मालाबा समाव जियाव खानानै गामसा फोरजों खानानै गोदोनियाव आलायनानै दामनायबो नुयो आरो बेखौ जोङो टेबोलफ्रावबो दोननानै आरांगाफ्रावबो दोननानै जोङो दामनायखौ नुयो बा नोंथाङा गेजेर ससेनिफ्राय जोङो माबाखौ लाबोफिननायखौ जोङो अनसायफिननायखौ जों नुदों आरोना नोंथां
नुदों नुदों औ खामखौ आरो खामल' नङा बेबायदि अनसाय नायनि बाथ्रा होनना बुङोब्ला गंगोना गंगनाय टटेलि जोंनि बर'नाव गैखाालानोन गेजदेर ससेयाव बा गं गनाया मा जोंनि बर'नि दामजु होननानै फ्राय मानसियानो दासिमबो मोनथिया खिन्थु लासै लासै दासो इसे मोनथिफैदों गंग'नायाबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे दामजु खिन्थु गंगनाखौथ' बांसिन अखमिया बा बिहु मोसानायफ्रावसो खर'आव थेबनानै नानै जों लानाय नुयोमोन नङा होमबा बा जों गुबुन हारिनि दामग्रा होननासो जों सानोमोन आरोखि
औ
खिन्थु बेबोदि जोंनि बर'नि मोनसे दामजु दासो मोनथिबाय आरो मानोना दायोलास लासै माने साफा सानै अबबा अबबा ओनसोलफ्राव माने बेखौ दामफिननो हमबाय माने गंगोना
गंगनाखौ लाबोफिननो हाबाय होमबा बे बिथिङाव नोंथाङा बेखौनो बुंनो नो जि समाव दिनैनिफ्राय दुइ बोसोरनि सिगांनि बाथ्रा जे बि टि आर सरखारनि नाजानायाव जि मोनसे दिनै जि आइ टेक आव लाबोबाय दा बै जि आइ टिक आव लाबोनायनि थाखायसो जोङो बा जोंनि गेजेराव गंगनाया फिन बाहायजाफिनदों नामा होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ आं सानो बेबायदिनो मानो होनोब्ला जायथिं मोनाब्लाथ' खोब बे गोमालांनायनि लामायाव थासिगौमोन। मानो होनोब्ला
खामखौ फ्राय गामियावनो दामबावो खिन्थु गंगोनाखौ माने बोनायखौ माने दामसारनायखौ जोंफोरानो नसारानोमोन आरो आार आं
माने मोनसे जिल्लायावनो जोंनाव माने गंगना दामनाय मोनसे गैखायानोमोन। बुंनो थांब्ला मोनथियामोन आरो बे बुस्थुखौ बरन दामजु होननानै जि आइ टिक जानाय लोगो लोगो आरो बेखौ माखासे जायफ्राखि माने सोलोंनानै बेखौ दामबाय दामनायनि उनाव आथिखालाव माने मा होनो भिडिअ' एलबामफ्रावबो जों गंग'ना दामनाय बेखौ नुनो मोनसै आरो गंगनाया खोब मोजां जायो। मोजाङै दामोब्ला माने बे मोनसे थाहैबाय आरो बर'नि माखासे दामजु दंबावो बैफोर दामजुफ्राबोसो गोमालांबावबाय अनलि खाम जथा सेरजा सिफुं गंगना बेल' नङा आरो माखासे औवाजों बानायनाय दाम दं गरखाफोराथ' थाखाबाय गरखायाथ' जथायाबो जोंनि बर'नि मोनसे दामजु बिनि अनगायै आरो माबा मोनसे दंबावो दामजुखौ आं एसे बावबाय
बेखौ नोंथां नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों गोसोखां नागिरदों बेयाव हयथ' लाइ जायखौ औ माने ओरैनो बैसागुफ्राव गरखाजों लोगोसे ओरै बनजों बोदेरनानै स्क्रिट गाबहोनाय नोंथाङा हयथ' बेखौ बुंनो नागिरदों खोमा बियो बेबो मोनसे जोंनि बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे आइजेंमोन बियो दा बेखौबो जोङो बोरै जों सरसायाव लाबोनानै बोरै जों बाहायनो हायो बेखौ जों साननांगौ थाबाय होमबा नोंथांमोनथिं खामानि महरा माबायदि जायो ओरैनो
खामानि महराथ' माने गासिबो एखेआनो जाजोबो मानो होनोबा खामाथ जेनेबा दंफांजोंनो बानाय नंङा होमबा बिनि उनाव बे जोंना खामा हमनानै ला गाससिनाबो फ्राय एखेयानो जायो गिदिर फिसालसो एसे जायो नंङा हबा खामानि महरा हमना ला औ मानसिखौ नायानो जाहैबाय दा खाम होनोबा बै असमियाफोरनि दामब्राखौथ खाम होनला नंङा होमबा जोंनिया एसे मा जायो ओरैबो ओरैबो जोंना समान जायो दामनायया फ्राइ
औ
एथिंबो इथिंबो माने फारनै मोखांथिंबो जोंना समान जायो खामनि माबानाया खिन्थु असमियाफोरना ओरै फिसा ओरै गिदिर बिथांमोनहा बेबायदि जानो नागिरा आरो जंजित जायो अ दा बेबायदि जायो खामनि महरा आरो खामखौथ जोंङो बेवहाय दिरुं जों बोसोननाय जायो ज बेनि ख दिनि मोखाङाव जोंङो माखासे
जिब जुनारनि बिगुरफोरखौ जोंङो होथेनानैसो बानायनाय जायो नालाय नोंथां बे खामनि बै जि मोखां जेराव जों दामो बेयो मा बिगुरनिया बांसिन बांसिन बाहायजायो
ओरैनो बेहाय बोरमाफोरनि बिगुरखौ बाहायो एनिफ्राय ओमफ्राय बेवहाय फ्राय आथिखालाव थ मोसौ बिगुरखौ बायसै होनना जों मिथिसै आरो माखासे जों बोरमा बिगुरफोरखौथ मोनबाय थाया नालाय
मोनबाय थाया हबा खाबुखौ लानानै जोंङो बाहायसिननाय बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
खोब मोजां मोनबाय बे आयदानि सायाव नोंसांजों रायज्लायनानै उनसआव मोनसे आदाइनसआव रायलायबावनोसै होनबा गोजोन्थोंदा आंथांनिसआव